औ नोंथां
औ नोंथां खबराथ' मोजाङानो दायो नोंथाङा फ्रि दं नामा
ओं फ्रि दङ एकदम नङा नोंथां
औ दायो आङो फ्रि दं। दा नोंथांजों सावरायनो थाखाय मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो
सावरायनो हागोन नोंथां
औ दायो सावरायनायाव दसे समाव मोन हागोन नामा नोंथाङा
ओं दे फोरमायना होदो नोंथां सावरायजागोन
औ दायोथ' आं टपिकआनो जाहैबाय दावबायनाय जोङो दावबायोब्ला जोङो मा मा मिथिनो मोनो जोङो मा इ नुयि जायगाफोरखौ नुनाय जायो बेफोरनि सायाव रायज्लायगोन आरो नोंथां
दाथ' जोङो दा जोंनि गामियारि ओनसोल नालाय जोंनि गामियारि ओनसोलाव थ' गुबुन गुबुन जायगाफोरनि बायदि जोंनि जायगायाव बांद्राय एसेबां मोजां मोजां पार्क गैया एबा बेरायनो थाखाय बेफोरबायदिबो जेबो पारफोर थानाय जाया बिबार बिबार बारि गैया आरो बेरायनो थाखायबो जोंनि जायगायावहाय जेरैबायदि जेरै अरुणाचलफ्राव सिरिया खानाखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायावथ' बेबायदि गैया जोङो गुबुन गुबुन जाय गुबुन गुबुन जायगा जोंनि जायगानिफ्राय गोबां गोजान गोजान जायगाफ्रावसो जोङो बेरायहैयोबा जोङो नुयै जायगाफोरखौ नुनानै गोजोननाय मोनो आरो मिथियोै बाथ्राफोरखौ जों मिथियो जेरै जोंनि जायगाफ्रावथ' जेरै अरुणाचलफ्राव थांब्ला जोङो सिरि सिरिखाना याव थांब्ला जोङो गोबां रोखोमनि जुनार जिब जुनारफोर नुनो मोननाय जायो जेरै दाउफ्राबो गोबां रोखोमनि थायो
उम
आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो बे सिरिया खानायाव जोङो मोसा मुफुर मोख्रा जिबौ दाउफोर गलेरफोर नुनो मोननाय जायो। आरो बेफोरखौ जोङो नायनो थाखाय जोङो ओ जोङो फुुंगावनो थांनांगौ जायो मानो होनोब्ला जो बेफोर बे जायगाया जोबोद गिदिर आरो जोङो बेखौहायो थांब्लाथाय जेरैबायदि टाइमाव थांनांगौ बेबायदि टाइमाव थाङाबा जोङो बेखौ नायजोबनो हाया नालाय बेरायजोबनो हाया नालाय आरो जोङो मिथिनांगौ बाथ्राफोरखौ मिथिनाय जायो बेफोरनि थाखायनो ज जोङो दावबायनांगौ आरो आरो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थाङोब्ला जोंनि जायगेर ओ बेफोरबायदिखौ नुनो मोना जेरै बिबार बागान खालामनाय जेरै सान दाथ सान बि सान बिबारखौ सान बिबार होनोब्ला बे बिबाराथ' जोबोद नायनो समायना बे बिबारखौ गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां बिगा बिगा गुवारहाय आ बे आबाद खौ मावो बे सान बिबारखौ बे आबादनिफ्राय बे सान बिब बिबारनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनदों थावबो बानाय जायो होननानै आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बायदिसिना बानायनाय जायोम जोङो बेफोरखौ नुहैयोब्ला जोङो जोबोद मोजां मोनो आरो गोजोननाय मोनो आरो
उम
आरो दावबायनो थाखायबोथ जोङो रांनि गोनांथि जायो आरो फारसेथिं गोदोनि बायदि थाबायनानै थाङा आरो थाबायनो थांनो थाखायबो जोङो दानि जुगाव थाबायनो हाला बेफोरनि थाखायनो जोङो गारि लानाय जायो रिजार्भ एबा ओ जोङो गावनि गारि थाखाबा रिजार्भ लानाङा हो बे जोङो गावनि गारि थाखाबाथाय जोङो गुबुन गुबुन गोबां जायगाफ्राव जों नुयैखौ नुहैनो हायो थांनानै आरो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव थायो थाङोब्लाथ जोङो हो ओ बिदिनो हो हटेलफ्राव थाहैनानै जोङो गोबां जायगा बेरायनो हायो मोजां मोजां जायगाफोराव हो बि बेफोरनि आरो बेफोराव जोङो गोबां गोबां दैफ्राबो दैफोरखौबो जोङो मोजां मोजां समायना समायना नुहैनो हायो आरो हटेल फोराबोथ जोबोद समायना समायना जेरै बिबारफोरजोंनो साजायनाय दोननाय आरो गोबां बिनि बिनि जाहोनावनो जोङो गोबां नेमफोरखौ मुंफोरखौबो मिथिनो मोनै मुंफोरखौबो जोङो मिथिनाय जायो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय
आरो जोङोथ जोंनि जायगायाथ' एसेबां माने डेभलप नङा नालाय बेनि थाखायनो बेरायनो थाखाय जेबो पार्क बानायनाय जायाखै आरो सिरिया खाना होनोब्लाथ जोंनि जायगायाव बेफोरखौ लाबोनाय इसेबां मानो डेभेलप जाथवाखै बेनि थाखायनो ओ जोङो दावबायनांगौ आरो
उम नोंथाङा मा मा जायगायाव थांफेरखो
आंथ थांनो दा उरणाचलावसो थांफेरदों नोंथां
न थावां थावां बिदिनो कश्मिरफ्राव थांफेरगोनना थांफेराखै नोंथाङा
थांनाय जायाखै नोंथां
अ
नोंथाङालाय अबे अबे जायगायाव थांफोरखो।
आङो टावाङाव थांखांबाय खेनसे ओमफ्राय गोबाव जाबाय आरोना नोंथां बोसोरब्रैसो जाबाय ओंखायनो दा खेनसेसो थांनि नामा सानदांनो सम था सम थोबा लोगोफोर जमा जानानै
औ नोंथाङा बेरायहैनानै जों टावाङाव‌ बेरायनानै मा मा मिथिबोनाय जादों इसे फोरमायना होनोसै
ओ आंथ' नोंथां थांनो थांनाया आराम ओ टावाङाव थांबाथ' जि मोजां बार नांनानै थाङो आरो बरफफाय देरनो बे गनायफ्राव उन्दुला बायनो आरो रिलिस मा रिलस इउतुब चेनेल माबा आरो नोंथां आरो भिदिअ रिल्स बानायनो हायो आरो इउटुब चेनेल थाबा हागारनोबो हायो नोंथां
औ औ
बेबायदिनो मोजां आरोना नोंथां जायगाफ्रा अन्थाइजा आरो दंफां लाइफांनि साय स नुनो गारो नोंथां आरो बेबायदिनो जादला मादनाय मानसि मानसिफोर साफा साफाल' थायो नोंथां बिदि जायगाफ्राव
औ जोबोद गुसु जायो नङा होनोमबाथ' नोंथां बराव गोलैबा
गुसु जायो नोंथां टावाव बरफ गोलैयो ना नोंथां गुसु जायो ओंखायनो
औ दायो
मा होनदों नोंथाङा
मबाइलाव नुनाय बायदिबाथ' जोबोद समायना समायना जायगा टावां दंना नोंथां
ओं दङ नोंथां
ओं
ओंखायनो काशमीर नङाबा कशमीर नङाबा टाउनाव थांनो बिदिनो एबार जों नै नोंथां
औ जोंनि जायगायावथ' बेफोरबायदि समायना समायना जायगा गैया नालाय ओंखायनो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैनांगौ नोंथां ओ
जोंनि गामियारि ओनसोल नालाय जोंनाथ' बिदिनो जानला मोनालासे बेफोरनि बायदि ओ जेरैबायदि न'फ्राबो मोजां नङा जोंनियावथ' बेफोर आरो बे टावांफ्रावथ' न'फोरा जोबोद समायना स समायना जाय नङा ओमबा नोंथां
उम नोंथां नांगौ
ओं आरो दंफांफ्रा दंफांफोराबो नुनो मोननाय बायदिबा जेरै मानसिफोरा बेरायहैनानै
मबाइलफ्राव आगारो बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो जोबोद समायना समायना दंफां लाइ फां सारि सारि दङ' आरो हाजो हालाफ्राबो जोबोद मोजां मोजां
उम
बेनि सायावनो बेरायहैनानै मानसिफ्रा जोबोद मोजां मोजां आगारो आरो रिल्स बानायो बेफोरनियाव औ मबाइलाव नायोब्ला जों नुनो मोनजोबो आरो नोंथां
थटाउफ्राबो मोजां नोंथां बेरायहैनो आराम गस्ला जे पकेट जुथा गानफब जोमफब थांनानै आरामनो बेरायनो नोंथां बाइकफोरजों
औ औ नोंथाङाबा बेरायनो दा दाव फयनो जोबोद मोजां मोनो नामा?
दावबायनोलाय आं मोजां मोनो नोंथां दा रां रांफोरनि प्रब्लेम ना ओंखायनो बेरायनो थांनो हाथ'आखै।
औ नोंथां दाथ' रां नङाब्लानो जेबो जाखाया नालाय ओंखारनो हाखाया।
ओं नंगौ नोंथां।
उम दाथ' जोंनि सोलिबाय थानायाव रां बे फो रां नङाब्लानो जेबो जाया ओंखारनो हाया आरो फरायनायफ्रावबो जेबो जाया फरायनोबो हाया रां नङाब्लानो गोदोनि बायदि नंला गोदोनासो थाइसे थाइनैजोंनो गासिबो सलि बोजोबोमोन दानाथ' थाइसे थाइनै जाला हाजार हाजार फैसा मोनब्लाबो बेफोर हाजार हाजार हाजार हाजार फैसाया थोब्ले माब्ले जाजोबबाय। मानो होनोब्ला सुबुं अनजिमायाबो बारायबाय गोबांनो आरो न'फ्राबो गोबां जाब जाब जाबोनो हमबाय था गाव गावबागाव थालायनो सुबिदायानो गैला बे फोरनि थाखाय रांफ्राबो जोबोद नांगौ आरो प्रब्लेम जायो
नोंथाङा काजिरङा' थांनो थांफेरदों ना थांफेराखै?
थांफेराखै आं नोंथां दासिम बखवा
अ
बेयावबोथ' जोङो थाङोब्ला जोङो गोबां हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ नोंथां।
नोंथाङा थांफेरबाय नामा?
थांफेरमोन थांफेरनायालाय नोंथां ओं ए बे जायगायाव थां
जुनार दं
बे बे काजिरयाव थांबाथ' गोबां रोखोमनि जिब जुनार मिथिफैयो नोंथां इदिनो गान्दा थायो गान्दा नुबाय नुयो आरो मै
औ
आरो मैखुनबो दङ ' गोदोनि इदिनोनो दङ' आरो मोख्राबो दङ' बिदिनो जिब जुनार दङ आरोना नोंथां।
औ।
बेयाव थांबा सोब जिब जुनारखौनो मिथिबोयो नोंथां।
उम। जोंङो थांफेरनाय जायाखै नालाय नुनो मोनाखै आरो नोंथां।
ओ बेबादिनो समजों लोगोसे बेरायनांगौ नोंथां।
औ औ। रां बुथुमनानै थांनांगौ मानो होनोब्ला रांआसो देरसिन नालाय
ओ
रां गैयाब्ला जोङो बेरायहैनानै इदिनो ओबाव थाहैनो ओबाव मानो जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो थांनो हाया आरो रां गैयाब्ला
रां गैयाब्लानो जाया ना नोंथां रां गैयाब्लाानो जेरावबो दावगानोबो हाया।
औ जोंङोथ' दावबायनानै जोंङो गोबां जोंङो लेखाफोर लां अ लेखा एबा फावथेन गंसे दावबाय हैनायावहाय लांफानानै जोंङो जों बेरायहैनानै दावबायहैनानै जोंङो मा मा नुयो? मा मा मिथिबोनाय जायो बेफोरखौ जोंङो लेखायावबो लिरना दोननो हायो। आरो बेफोरखौ लिरना दोननानै जोंङो गोबां लेखाफोराव गोनां गोनां बिजाबफोराव सोदेरनो हायो आरो नोंथां।
ओम।
बेनि थाखायनो जोंङो मोनसे मोजां सम लानानै दावबायनांगौ। दावबायब्लासो जोंङो मिन्थिनो मोनो गासैखौबो आरो नुयैफोरखौ नुनो मोनजोबो। नोंथांमोननि जायगाथिंलाय जायगायाव मा मा दङ पार्कफोर दङ नामा नोंथांमोननिथिं?
जोंनिथिंथ' पार्क गैया नोंथां ओंखायनो आङो टावांफ्रावसो थांलाबायनो मोजां मोनो।
ओम।
जोंथिंबो गैया गामियारि ओन्सोल नालाय बेनिखायनो। जेबो बारायनो हाथवाखै बेरायनो थाखाय। बेनिखायनो जोंङो थांनायबो जाया।
मानो होनोब्ला दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय आबाद मावनांगौ। माइ गायनांगौ, खोथिया फुनांगौ।
ओम।
दे होमब्ला नोंथां समाबो जाना फैबाय।
ओं दे नोंथां।
ओं।